हेलौ।
अ हेल' नोंथां खुलुमबाय।
औ नोंथां खुलुमबाय गोजोन हर नोंथां गोजोन हरनि मोजां हामलायग्राय नोंथांनिसिम। गिबियावनो औ औ औ औ अ नोंथां। बे खौ आं कल खालामनायनि गुबै मोनसे सावरायनो गोनां आयदा लानानैसो नोंथांखौ आं कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंजों दान्दिसे सम सावरायनो हागोन ने नोंथां?
औ होगोन नोंथां।
औ औ अब्ला सावरायनो गोनां आइडिया जाबैबाय नोंथां। दोरोङारि जों बर'फोरनि दोरोङारि जि आइटेक मोननाय जौ गोरान आरो जौ गिसि। बे जि आइ टेक मोननाय जौगानायां आरो जौगिसि दोरोङारि जों बर'फोरनि बै लोंनाय जौगोरानाय जौ गिसिखौ जों माबादियै जोंनि बर' हारिया माबादि बानायदोंमोन माबादि बानायनानै गोदोनिफ्राय माबोरै बानायनानै बेखौ जों संरैखा होनानै दिनैनि समाव जि आइटेक मोनबाय आरो गोदोनि आजै आजौ आबै आबौ बोराय बुरै फोर औ दोरोङारि लोंग्रा माबादि बाहायोमोन गोदो समाव आरो दा माबोरै बाहायो बिनि सायावनो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायहरदो नोंथांखौ आं खावलायबाय फोरमायनो
औ नोंथां जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जौगिसि एबा जौगोरान होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो बेखौनो बुंनांगोन जेरै जोंनाव मा होनो बर'फोरनाव मोनसे गोदोनिफ्रायनो गोदो गोदाय आबै आबौ मोननि समनिफ्रायनो मोनसे हुदा दङो बे हुदायानो जाहैबाय जौ गोरान आरो जौ गिसि आरो माइब्रा बोदै बेफोर लोंनायनि गोदोनि ओंखायनो हुदाफोर दोङो जेब्ला जोंनि बर' गोदो गोदाय आबै आबौमोना जेब्ला खामानि मावोमोन एबा आबाद फोथाराव आबाद फोथाराव खामानि मावोमोन एबा गावबा गावनि बारिफोराव मा होनो खामानि मावोमोन बै समाव मोनसे जिरायनाय समाव मोनसे लोङो लोंनाय हुदा दंमोन बेनो जाबाय जौ गिसि एबा जौ गोरान माने जोंनि बर'नि गोदो बोराय बुरै आबै आबौ मोना थान साल साहाखौ बारा लोङामोन बेनिखायनो जौ गोरान जौ गिसिफोरखौ बांसिन लोंनाय हुदा मोनो आरो बैफोर समनिफ्रायनो
औ साहाखौबो एसे एनै लोङो नाथाय जौ गोरानखौबो इउस खालामो नङा होमबा बाहायो औ औ औ
थिग बेबायदिनो मा होनो बेखौ माबोरै बानायो नाय नोंथांनो आङो फोरमायनोसै माने जौ गिसिखौ बोरै बानायो आं नोंथांनो गिबि यावनो माइब्रानि जौ बिदैखौ बोरै बानायो बेनि सोमोन्दै फोरमायसै औ नोंथां माइब्रानि जौ बिदै बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगोन माइब्रानि माइरं आरो जोंनो नांगोन मा होनो एमाव नांगोन आरो
एमाव जायखौ जों बाखार होनना बुंनाय जायो
औ औ नोंथां औ बेखौ जोङो औ नोंथां बे जो मा होनो माइब्रा गोदै बानायनो था खाय जोङो गिबिनो माइब्रानि माइरंखौ सुनानै लानानै दो एबा खान्थायाव बेखौ जोङो हमग्रोनांगोन आरो माने दै गोदौनायनि खफ'जों जों मोनहोग्रोनांगोन अब्लानिया मा जागोन बियो स्र' स्र' मोजां जागोन आरो माने गेब्लेनाय नङा आरो थाब माने गोबाव सिमाव लागि थांगोन बिदि खालामोब्ला माने जोबोद मोजां जायो आरो जोङो एसे दो गेदेर लाबाय बेयाव दैखौ जोङो होबाय होनानै मा होनो बेनि गोजौवाव ओइ बे माइब्रा माइरंखौ सुना लानानै एबा सोमना लानानै बैनि गोजौवाव याव होनानै जोङो बेखौ मोजां होनानै गोजौवाव लाय बिलाइजों खोबनांगोन इनफाय बेनि खिथुवाव जायबा खान्थानि एबा दोनि मोखाङाव होनाय बेखौ जों हाजों लिरथेनांगोन आरो एबा आथा गुन्दैजों लिरथेनांगोन बेनिफ्राय जों सिङाव अर सुनानै दैखौ गोदौ होबाय थानांगोन जेब्लासिम बै माइब्रा माइरङा ओंखाम जाजासिम जेब्ला मोननानै गुरै जाजासिम आरो जेब्ला औ नोंथां बेनिफ्राय बे जेब्ला गुरै जायो अब्ला
औ
जों बेखौ खांनानै गुसु जानो थाखाय जोङो बेखौ थालिरनि बिलाइखौ दाननानै जोङो मा खालामनांगोन बे लामना दोनांगौ दसे एरस्रनानै एबा फेनस्राना दोननांगोन जेब्ला बेखौ फेनस्रा यो अब्ला जोङो एमाव लानांगोन नोंथां बे एमावखौ जोङो बांद्राय नाङा जोंनो थाइ मोनसेबानो जागोन मोनसे एबा थाइसे एमावबानो जागोन बेखौ सि नानै बै माइब्रानि जेब्ला ओंखाम जोङो सा लामदोंमोन बेखौ जोङो गलायनाङो आरो बेखौ गलायखांनानै जोङो बेखौ हानि दोआव सोनानै जोङो दोननांगोन हइ नङाबा जोंनो बे दानियाथ' मोनो मा होनो दो गिदिर गिदिर दङ बेफोराव जोङो सोनानै दोननांगोन आरो नों थां बेखौ बेनिफ्राय जोङो बे हानि दोआव सोयोब्ला जोङो बे हानि दोखौ जोङो थालिर बिलाइ गोरानजों खाथेनांगोन जाहाथे बेहाय एम्फौ एनला गाज्रि बुस्थु मैलाफोरा हाबनो हायि बादि जों खाथेना दोननांगोन आरो बेनिफ्राय जोङो फन्द्र'सिमाव लागै बे फन्द्र' दिनसोआव लागै बेयो उनाव रोसि जागोन आरो एबा जोङो ओरैबो खामनो नोंथां बे मा होनो दोआव दोन दोनगोन नालाय जोङो माइब्रा बे बा एमाव लगायखांनानै बेयाव जोङो जेब्ला दोआव दोनगोन जोङो गोदैखौ लोंबाय थानांगोन नालाय गोदैखौ दिहुनबाय थानांगोन बेखौ मा होनो गाज्रि जायालासिम जोङो औवानिफ्राय हेबनाय जोङो मा होनो खुरै बायदिखौ जोङो सोना दोननांगोन आरो गेजेराव होनानै माइरंखौ फेननानै गेजेराव गोथौ खालामना दोननांगोन आरो जाहाथे मा बे माइब्रानि बिदैआ ओंखारबा बे औवानि हेबनाय खुख्रा एबा बायदियाव माने ज' जायो बिनि थाखाय जोङो बिदिबो खालामनाय आरो जाहाथे बियो मोजां जायो आरो
उम
बेबायदिनो जों खालामनानै बेनि बिदैखौ जों लोंनो मोनलोंगोन आरो होमबासो गोदैया जिबा दिननि उनाव जों गोदैखौ दिहुनगोन सोरबा सोरबा जिबाल दिनल' नङा बेयो बोसोरसे बोसोरनैयाव लागै जोङो जिआयनाय होनना बुङो बिदिबो दोननानै लोंनो हायो र नोंथां
औ
बेबायदिनो मा जोङो जोंनि माइब्रा बानायनो हायो आरो' नोंथां दा नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा बैफोर बिदै एबा माइब्रा बिदै जोंनि जौ गोरानफोरनि सोमोन्दै जोंहा बेखौ लोङोब्ला माबायदि मुलाम्फा माबायदि खहा जायो बेनि सोमोन्दै नोंथां आनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
थिग दं नोंथां नोंथाङा बेखौ फोरमायनो थाखाय आं साबायखर बावबाय खम समनि गेजेराव नोंथाङा माबादि बानायनाय जायो जौ जौ बिसिबा माइब्रानिखौ बेनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय दा नोंथाङा आंखौ सोंनाय बायदि आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों जौ बा माइब्रा रोसि ना नोंथां
औ
बा जौ गोरान बा जौ गिसि जाय बानायनायखौ नोंथाङा मुलाम्फा बा माबादि मुलाम्फा जागोन माबादि लोंब्ला मुलाम्फा जागोन बा माबादि खालामबा जों खहा खालामगोन बेनि सायाव नोंथाङा सोंदों थिगैनो दं नोंथां बिनि सायाव आं नोंथांनो सावरायनो थाखाय ओंखारदों जों गिबियावनो बे जौखौ बा गोदोनि आबै आबौमोना जाबादि बाहायदोंमोन नोंथाङानो गिबियाव बुंग्रोदों गोदोनि आबै आबौमोना जेरैबायदि बाहायदोंमोन खामानि मावनाय समाव दान्दिसे सम जिरायनायाव आबै आबौमोनहा गावसोरनि मेंसोनाय देहाखौ एसे खामानि मावनो बोलो फोरानो थाखाय खुरैसे खुरैनै लोंनानै दान्दिसे सम जिरायनानै मेंनायखौ बावहाबनो थाखाय लोङोमोन बेबायदि लोंनानैनो बिसोर खामानि फोरखौ मावनानै गोबां आइ खालाम बा गोबां खामानिफोरखौ मावनो हायोमोन होननानै गोबाङानो जोंनो गोबां खोन्थायो गोबाङानो जोंनो फोरमायलांदों आरो खोनादोंबो जों आबै आबौनि खुगानिफ्राय दा मुलाम्फाया बेनो जे जौ गोरान बा जौ गिसि बा माइब्रानि बिदैखौ नों जुदि लोंग्रा लोंग्रा सुबुङा जुदि टाइम बा सम मथे एसे एनै एसे एनै लोङोब्ला बियो देहानि थाखाय जेबो खथि खालामनाय नङा नोंथां। बे देहानि थाखाय एसे एनै लोंबा एसे मुलि बायदिसो खामानि मावो। बै जौ गोरान बा जौ गिसि बा माइब्रा बिदैया देहायाव जोंनियाव एसे एनै लोङोब्ला एसे एनै खामानि मावनाय समाव लोङोब्ला काब काबसे गाबनै लोङोब्ला बियो जोंनि देहानि थाखाय जेबो खहा खालामा। नाथाय बिनि उल्थायै जों बेनि हुदाया जुदि गोबांद्राय जायोबा जौ गिसि बा जौ गोरान बा माइब्रा बिदिनि लोंनाया जुदि गोबां नांनायनि अनगायै गोबांद्राय फेजासे सानफ्रोमबो लोङोबा बे जोंनि देहायाव निस्सय बा थारैनो जोंनि देहायाव बियो गोहोम खोख्लैगोन सानसे नङा सान सानसे बे गोहोम खोख्लैगोन मानो होनना बुङोब्ला जाय मुवाखौ नोंथाङा गाज्रिबाबो मोजांबाबो नांनायनि बारा बाहायोब्ला बियो खहा खालामगोन नङा खालामथारगोन। जेरै बिदिन्थि महरै गाइखेरा मोनसे भिटामिन बा मोनसे भिटामिन थानाय ए भिटामिन थानाय बा ड भिटामिन थानाय मोनसे लोंग्रा नाथाय बिनि गाइखेरखौ भिटामिन दङ होननानै सानसेयावनो नै लिटार थाम लिटार लोंनो हायो। लोङोब्ला बेबो जोंनि देहायाव थांनानै मा खालामहैगोन? जोंनि देहायाव थांनानै बियो गोहोम खोख्लैगोन। गोहोम खोख्लैनानै नोंथाङा उल्थायै मोजां जानायनि उल्थायै गाज्रिसो जागोन थिग बिब्दिनो जौ गोरान बा जौ गिसि बा माइब्रा बिदैयाबो थिग बिबदिनो नांनायनि अनगायै गोबां जुदि गोबांद्राय बाहायोब्ला बियो देहानि थाखाय खहा गोनां बियो देहाखौ खहा खालामगोन निस्सय खहा खालामगोन। थारैनो खहा खालामो आरो। बिनि अनगायै जुदि नोंथाङा टाइम टेबोल बा एसे एनै लोंनानै जुदि मेेनटेन खालामनो रोंदोंब्ला बियो देहानि थाखाय निस्सय एसे एनै लोमजानाय साजानायाबो हामो होननानै बोराय बुरैफोरा बा आबै आबौमोना जोंनो फोरमायलाङो। आरो गोदो गोदाय बिसोरो गावबा गावनो बानायनानै लोंसोयोमोननो बेबायदिनो लोङोमोन लोंनानै बिसोरो राफोद देहा लाखियोमोन जोबोरै खामानि मावनो हायोमोन। नाथाय आथिखालाव एसे सोलायबोनाय हमदों। जाय लकेल जौनि अनगायै बा जौ गोरान बा जौ जौगिसिनि अनगायै गोबां बिलाथि जौफोरखौ नांनायनि बारा लोंनानै गोबाङानो गोबां बेराम आजारफ्राव भुगिनो गोनां जादों जाय बुस्थुफोराव जाय बिलाथि जौफोराव बायदि मैया केमिकेल बा रासायनारिक मुवाफोर होना बानायनाय जायो बैफोरखौ मानसिफोरा गोबां लोंसोलाबायनानै गावनि देहानि लिभार किडनि फेल बायदिसिना जाथाय बिजथायाइ बेमार आजारफोरा नुजानो हमदों। जुदि जों जों गावबा गाव न'आवनो न'यावनो बानायनाय जौ गिसिबा जौ गोरानबा माइब्रा बिदैफोरखौ एसे एनै लोंनानै खामानि मावनानै जुदि बाहायोब्ला बे निस्सय जेबो ख'हा खालामनाय नङा होननानै आं नोंथांनो ख'हा जाया होननानै बेखौनो आं फोरमायबाय नों
ओ औ नोथां
आं नोंथांनो रायज्लायनो गोनां ओ बेखौनो आं रायज्लायनानै नै नोंथांनो दिनैनि फन रायलायनाय नोंथांनो सावरायनायखौ थुंगिबाय होनना आं नोंथांनिसिमाव गोजोननाय बावहरबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो औ दे होमबा गोजोन्थों नोंथां
औ